खो नादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दङ ना गैया?
अ आङो ओरैनो दं नोंथां।
अ बिब्दिब्ला आङो नोंथांनियाव फंसे बाथ्रा सोंनि। औ ओ जोङो गय आरो फाथैजों माबायदि मुलाम्फा खालामनो हायो आर रो जोङो माबायदि गायनांगौ बेनि बारै आरो एसे बोरै खामायनो हायो बिनि बारै एसे फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय।
अ गय फाथै होनोबाथ' अ गय आरो फाथैनि फिफां आरो बिनि गायनायनि रोखोमाबो माने बिनि बिनि फाननानै मुलाम्फा मोननायनि बेसेनाबो आलादा आलादा जायो आरो। ओ गय फाथै होनोब्लाथ' जोंहा मोननैजों मोनसे ज' बुंजायो अब्लाबो माने बेखौ गायनाय बेखौ जोथ थोन लानाय बिनिफ्राय फिथाइ मोननाय बिनिफ्राय मुलाम्फा जानाय बिनि ओ माने रोखोमा एसे आलादा आलादा ओ जोंहा गय फाथै होनोबाथ' जोंहा माने गय फाथै गैयाब सोरखौबा मान समान होनाय सोरखौबा ओ बरायनाय मान हाबा आसार खान्थि ओ धोरोम सिबिनाय ओ आलासि सिबिनाय बेफोराव माने गय फाथै गैयाबानो माने जोंहा जेबो माबा होनगोन बेखौ जेबो रेसपेक्ट माने जेबो धोरोम होननायानो गैया बुंजायो गय फाथैआनो जोंनि सुबुं धोरोमावहाय माने जोंनि बर' हारियावहाय माने बेनो मेन जानानै दं आरो आरो जोंहा आरो गयखौ माबायदि गायो होन गयखौ जोंहा बे बिफांनिफ्रायनो फिथाइबा बबेबा बिफांनि फिथ फिथखौ मोजां जोलै नायनानै बेखौ दोननानै जाव दोननानै जायो आरो जावनानै जोङो बेह नै बोसोरबा थाम बोसोरसिम बेखौ जावायनानै दोनो जेब्ला गय देरो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ लाइन लाइन दिरुं बानै बा हाख जावनानै माने गनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो गयखौ हाय ओ आं खोनानो मोनदों आरो नुदोंबो जे गयखौहाय जोङो उम नथाम खनब्रै गायस खस्लायबाय थायोब्ला माने गया गया गाहायावनो थायो होननायखौ आं नुबोदों आरो नोंथाङ औ आरो जोङो गयखौहाय फाननानैबो जों जोंहा गोबां जिउआव दावगासिनो देहासा जानो हायो। माने गय माने ब्रै बा बि गनानै लायो ब्ला माने जों गुबुन आबाद मावनांगौनि गोनांथियानो गैया एबा माइ मसि आबादफोरनि मावनांगौनि गोनांथियनो गैया ओ आरो आं बोदोंजे जायबा बोरि जायगा बोरि हा बेफोराव माइ गायजायै जायगाफ्राव माने बांसिनानो गय आबाद बा गय खेथि मावनानै जानायखौ नुनो मोनदों आरो। औ लोगोसे जोङो गयखौहाय ओ जेब्ला जोंहा गय फाननायाथ' ओ ओ आग कातिक आघन फुस बेफोरावनो फानहरो नङा होमबा नोंथां?
औ।
फानहरनायनि अनगायैबो जोङो गय गोमोनखौहाय जोङो ओ दैयाव नङाबा हाखर सिङाव फबनानै दोनोब्ला बेखौ जोङो ओ फुजाफ्राव फानोब्ला माने बांसिन बेसेन मोननो हायो आरो।
औ।
औ आरो ओ फाथै नि बागै बुङोब्लाथ' जोंहा फाथै गायनांगौ जों फाथैखौ माने जों जोबो जोथोन लानांगोन जायो जाखो जों बोरि हा ओ मायाबा थायजौ दंफां बाद खान्थाल दंफां बेफोराव गायनाय जायो बांसिनानो जोंहा फाथैखौ गय दंफाङाव गायनाय जायो आरो ओ। बेवहाय जोङो फाथैखौ गायनानैहाय ओ हा जाबना होनांगोन आरो मोसौ बोरमा जानो हायि बायदि बेरा नङा नङाबारा मुस्रि सोंथेनानै दोननांगोन। बिनिफ्राय जोङो फाथैखौ जेनेबा गुबुन बेसाद एबा नला जानो हाय बदि जों बेवहाय मुलि हासारबो बाहायनो हायो। आरो आं खोनानो मोनदों जे ओ फाथैयावहाय ओ बोरमा खि होयोब्ला माने फाथैखौ मोदोमसिनो होननाय बायदि खोनानो मोनदों आरो।
अ।
आरो जोंहा फा थै फाथै फाननानै जोंहा मुलाम मोनो ओ फाथैआथ' जोंहा दा ओ दैज्लां बोथोरावहाय माने गोबां ओ ओ बो बोथोरनि सायाव जे ओ बिलाइ गोरलै खिलिनाय जों दा फाथैयाबबो माने जोंहा गोबां ग्रोम ग्रोम जानाय नुनो मोनो। जेराव जोंहा दैज्लां बोथोराव फाथैनि बेसेनखौ एसे खम मोननाय जायो। आरो अ मेसें बो बोथोराव माने बिफां लाइफांनि बिलाइ गोरलै खमायलांनायजों माने फाथैयाबबो माने रोदोमनो हाया। जायो बेनि थाखाय फाथैनि बिलाइआ खम जायो। आरो थाब मोनो सिरि बै मेसें बोथोराव जोंहा फाथैनि फाथैनि बेसेना गोबां मोननो हायो आरो नोंथां। औ जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदिनो ओ आदब खायदाजों गय एबा फाथैखौ गायनाय जायो ओ नोंथांमोननि जायगायाव ओ माबायदि गायो आरो माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो। बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ। ओ नोंथाङाथ जोबोद मोजाङैनो गावनि बिबुंथिजों ओ गयखौ माबोरै गायो आरो मा मा मुलाम्फा मोनो फाथैखौ माबायदि गायो आरो मा मा मुलामा मोनो बेनि बारै जोबोद मोजाङैनो बुंलां बाय आंनि रावजोंबो आंङो फंनैसो सुंदयैबाबो आंङो बुंलांनो सानदों ओ गय बिफां होननानै बुङोब्ला जोंङो गायजेननायनिफ्राय लानानै जोंङो ओ गायजेननो थाखाय जोंङो मा खालामनांगौ जाहैदों गय गोमोनखौ जोंङो सिगांग्रो जावैग्रोनांगोन नङा होनब्ला ओ बेखौहायो जावैनायनि जावैना माबोरै जावैनांगौ होननानै बुङोब्ला ओ जोंङो बेखौ लाइन लाइन खालामनानैबो एसे हाखर खालामनानै जोंङो गयखौहायो थुनानै दोननानै बेखौ जोब फबना दोनफिननानै ओ जिगाब बा गय दुनायखं बेफोरजोंनो खोबनानै दोनजायो हायो आरोखि जाहाथे बियो खिलिनो हायो ओ बेनिफ्राय जोंङो जेरै खिलिबोनानै एसे गोजौ जायो बा जोंनि जानजिसिम जायो बेनि बेखौहायो जोंङो ओ हाजों हा लाफानानै जोंङो ओ जावखुनाय जायो आरोखि रोदा गोजायै बखबाथ बे गआ थैगोन नालाय ओ बेनिखायनो जोंङो हा लाफानानै ओ बेखौहायो हाखर जावनानै गायफिननाय जायो आरोखि गयखौहाय बेनिफ्राय जोंङो ओ एसे गोजौ जानानै गोजौ जानानै देरोब्ला जोंङो बिबार बारनाय सम जायो बिनिफ्राय बिबार बारनाय सम जानानै जोंङो ओ फिथाइ महर नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंङो ओ गय फिथाइ गोरलैखौहायो जोंङो ओ गोरलैयावनो सोरबा सोरबा फानो आरोखि गोरलैनिफ्रायनो ओ बेनिफ्राय जोंङो ओ मोनबाथाय बेखौहायो ओ फबनानै जोंङो गय गय बोराय होननाय जायो जायखौ फबनानै बा दैयावहाय बस्थायाव खानानै सोमनानै दोननाय जायो आरोखि जाहाथे गआ गोबावसिम थाजायो ओ जोंङो मोनबाथ बेफोर जाखनो हाया जायो नालाय ओ जाहाथे जोंङो गोबाव सम जानो हायो बिनि थाखाय जोंङो गयखौ हाखरावबो फबनाय जायो आरोखि ओ हाखराव फबना होननानै बुङोब्ला जोंङो गय गोमोनखौ माबोरै हाखराव फबो जोंङो हाखरखौ नांगौ जासे बां एसे गोथौ जावनानै ओ गय दुनायखौनो हासनानै जोंङो सोरगिदिं बेखौ हाखौहायो नङा होनब्ला?
औ
खोथेजोबनायनि उनावहायो ओ खोथेजोबनायनि उनाव जोंङो गयखौ थायो ओ बस्थायावनो सोफिनो बा ओरैनोबो लखबनानै बेयावहायो फोबनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनब्ला? ओ जोङो गया लेथेर फेते खारा बिनि थाखाय जोङो ओ गयखौहाय बस्थ थायाव सोयो बा जिगाबखौबो होबावनानै जोङो एसे उम मोजां जायगा जाहाथे हाया नाङा बे गयावहाय ओब हा नांबाथ थाब सेवनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमब्ला ओ बिनि थाखाय जोङो बेखौहायो मोजां खालामनानै फबथारनांगौ आरोखि बेनिफ्राय जोङो फबनानै खौबो गासिखौबो फबना दोनजोबसिगोन बेनिफ्राय जोङो ओ गोबाव सम मास मोनसे बा मास मोननैफोरबा जानो नो हायो आरोखि बेखौहाय आ बेनिफ्राय जोङो ओ बेखौहायो दैलां समाव फबनानै मेसेंवावबो जाहैनो हायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ
जोङो आरो गय गय गोरलैखौहायो जा गय गोरलै बेखौहायो जोङो हाननानै ओ बेखौहाय फानहरनानै गोबां रांबो मोनो नङा होनब्ला ओ बिनिफ्राय जोङो फाथै होननानै बुङोब्ला फाथैखौहायो ओ मोजां जाहाथे बोरमा जानो हाया बिनि थाखायनो जोङो गयखौहायो माबा फाथैखौहायो ओ जेवरा जेवरा दुमना होनानै जोङो मोजाङै आबदाल लायै लायै थाल लानानै फेदेरगोरनांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो ओ फाथैखौहायो ओ नोंथाङाथ बुंखांबाय दहाय ओ मेसेङावहाय बांद्राय बिलाइ लाइ मोननाय जाया होननानै ओ बेनिफ्राय दैलाङावहाय बांसिन मोननाय जायो होननानै ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ मेसेङावहाय ओ बिलाइफोरा फाथैनि बिलाइफोरा गोमोन जानानै नोंगौ सिरिनाया सिरि बिनि थाखाय दामा बांसिन जायो नङा होनब्ला जोङो मुथासे फाथैयावनो जोङो नैजि रां बा थामजि रां जोङो बिदि बायनानै जायो आरोखि ना
औ नंगौ
ओमफ्राय जोङो दैज्लां समावहाय ओ अखा हानायनि जाहोनाव ग्लब ग्लब मोजां बिजौ जानायलाय जोङो एसे खमावनो मोननाय जायो आरो होमबा बो जोङो गय बिफां फांसेयाव फाथैखौहायो फांसे मानला होयोब्लानो बेयावनो जोबोद रां खामायनो हायो नङा होनब्ला
औ नंगौ
गंफ्रोमबो गय बिफाङावहायो मानला होजोबोब्ला जोङो गोबांथार रां खामायनो हायो फाथैजोंबो नङ
औ नंगौ
फानाव जोङो
आरो
नो ओ बुरजा गायनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो नङा होनब्ला एक कुन्टेल दुइ कुन्टेल जाहाथे बिनिफ्राय बां सिन बारिया गुवारबाथ जोङो ओ माइ गायजायैफोराव बा आबाद मावजायैफोराव जोङो गायनो हायो जोबोद बुरजा बुरजा जोङो दानि जुगावहाय ख गय गायनायखौसो नुनो मोनसै नङा होनब्ला ओ गय गायनानै जोङो ओ जोबोद रां मोनो जोंनि थाखाय जोबोद हेफाजाब होयो। आरोखि बेफोरो बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो अब्ला नोंथां दोन्थनोसै नामा?
औ जागोन दे
औ
औ